हेल'
हेल'
अ खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामबाय दं दा ओरैनो?
अ आं ओरैनो दोनथ'यो
अ ओ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनोसो हरदोंमोन नोंथां।
अ नोंथां बुंजागोन
अ ओ नोंथांजों आङो जेन'बा जौगानायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
जौगानाय माने?
औ सावरायगोन ना नोंथां?
अ सावराय जागोन दे।
अ दे बिदिब्ला नोंथांनि ओनसोलाव नङाबा जेनेबा गामिफोराव जौखौ माबायदि बानायो एसे फोरमायदो नोंथां?
औ जोंनि ओनसोलाव जौखौ माने बिदिनो गासैबो बानायनाय जायो बर'फोरनि न'खराव जौखौ गिबियावनो गिबियावनो माइरंखौ सुग्रोनानै लानाय जायो मोजाङैनो बेनिफ्राय बेखौ संनानै अर-अरजों संना नै थखालामनानै ओमफ्राय बाखार साखार फोननानै खान्थायाव सोमनानै दोननाय जायो।
औ औ। बिदिफ्राय नोंथां ओ जौ गिसिखौ माबोरै बानायो एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां
औ औ जौ गिसिखौ बिदिनो ओ माइरंखौ सुग्रोबाय सुनानै स ओ संनायनि उनावहाय बाखारखौ फोननानै बिदिनो खान्थायाव सोनानै सातदिनसो इनि उनाव लोंजानाय जायो आरो
औ ओमफ्राय ओ ओमफ्राय जौ गोरानखौ बोरै बाना-बानायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
जौ गोरानखौबो बिदिनो संनानै संनायनि उनाव बाखार साखार फोनानै सान इदिनो सातदिनसो दोननायनि उनाव अरजों सावनानै बानायनाय जायो आरो
औ
नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव बानायनाय जौगिसिनि बागै एसेबो फोरमायजागोन नामा
औ औ थारैनो नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला ओ जौखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो एम आव नांगोन नांग्रोगौ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ जोंनो एमाव बानायनो थाखाय जोंनो जेनेबा खान्थाल बिलाइ बिदिनो ओ मोखोन बिलाइ ओमफ्राय रैमलिनि बिलाइ बेफोरखौ लानाय जायो आरो नोंथां
औ औ
बेफोरखौ लानानै जेन'बा जोङो जाय ओ एसे खम नङाबा बांसिन बिबांनि माइरंखौ लाना सुग्रोयो नोंथां एमाव देनो थाखाय बेनिफ्राय बे माइरंनि दैखौ एसे दै राननो थाखाय एसे जेनेबा फोराननाय बायदि जायो दै सरनो थाखाय बे दै सर होखांनायनि उनाव बे माइरंखौ जा जोङो ओ बिलाइ खाबथिंदों बे बिलाइखौ जोंङो होफानानै एमावखौ देयो आरो नोंथां
औ औ
ओ थिग बेबायदिनो एमाखौ दैखांनायनि उनाव जोङो बे एमावखौ एसे सालियो सालिनानै जोङो बेखौ गलायजोबनानै एसे फिसा फिसा लारु बायदि खालामो आरो नोंथां
औ औ
औ बे लारु बायदि खालामनायखौ जोङो जेनेबा फोराननांगोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बेखौ फोरोंनो थाखाय जोङो आइजें दाला जेखि जाया सानद्रि बेफोराव जोङो लारु खालामनानै दोनो बिनिफ्राय बेखौ ओरैनो खानथाम हानब्रैसो एसे जेनेबा हिफोरजों खोबनानै दोनो एसे जेनेबा मैखुन बारहोनो थाखाय बिनि औ बिनि उनाव बेखौ सान्दुंआव ओ फोराननो थाखाय जोङो दिहुनना दोननाय जायो आरो नोंथां
औ औ
थिग बेबायदिनो बे एमावा राननांगोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
खौ रानहोनो एसे सम लायो आरो सानदौआ जेन'बा थाबाय थाबाय एसे खम समावबो बियो रानो औ थिग बेबायदिनो जेन'बा जोङो जौ गिसि बानायनो थाखाय जोङो माइरं दखाननि न' बा न'नि माइरंजोंबो जों सङो बिनिफ्राय जोङो जौ गिसि बानायनो थाखाय माइरंखौ सुनानै लायो बिनिफ्राय जोङो ओंखाम संनाय बायदिनो बेखौबो जों अरावनो सङो औ बेखौ अरावनो जोङो बेनिफ्राय आरो बे जौखौ संखांनायनि उनाव जोङो प्लास्टिक एबा माबा मोनसे बिलाइफोर थालिर बिलाइफोरबो जों एरननानै दोनो
औ
बिनिफ्राय बे जेनबा जौ संनाय सोरबा ओंखाम संनाय बायदि सेमानो नालाय नोंथां
औ ज
आबो होयो बिनिफ्राय ज एमाव एमाव होनांगौ नालाय बेयाव जौ सं नाय बेनिफाय बे खौ एमाखौ थाइथाम थाइब्रैसो ओरैनो देख्रुबनानै बे जौ संनायाव जोङो सारनानै होयो आरो जेनेबा फोननो हो होयो गासैखौबो गलायनानै औ बिनिफ्राय बेखौ खाथुमनानै दोननाय जायो
औ औ
बिनिफ्राय बुंनो थाङोब्लाथ' गोजां बोथोराव बे जौनि रसिया ओंखारनो थाखाय सातदिन गाहाम लायो नङा होमबा नों
औ औ
औ बिदिनो गरमनि दिनाव सानथामसो सानथामसोयावनो जौनि रोसिया ओंखारो आरो नोंथां। बिनिफ्राय ओ जौ गोरानखौ ओ संनो थाखाय जेनेबा जौ गोरानखौ दिहुननो थाखाय बे ओ संना दोननाय ओं जेनेबा जौखौ रोसि जानाय जौखौ जोङो जौ गोरानखौ संनो थाखाय बेयाव दै होयो माने जौ गोरानखौ दिहुननो थाखाय बेनिफ्राय बेयावनो जोङो जेन'बा ओ खावो खावनानै बेयाव जौगान खावनो थाखाय मोनथाम ओ आगजु बाहानाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
बे सानै मोनसेयाव दै होनाय आरो सिं मोनसेयावथ' जौआनो थाखाबाय। आरो गेजेर मोनसेयावबो एस ओ आगजु बाहायो बेनिफ्राय बे जौगोदानखौ दिहुननो थाख थाखाय जों जेनेबा बे सिं गाहायथारनि माबाखौ जौखौ जों माने फुदुंग्रोना लानाय जायो जेनेबा गोदौहोयो एसे। गोदौहोयो। थिग बेदिबायदिनो बिदिनो जेनेबा जौ गोरान दिहुननो थाखाय जौ गोराना जेनेबा खफ' जाहांनायनि उनावसो ओंखारो नालाय नोंथां।
औ नंगौ।
औ ओ बेनिफ्राय नोंथां नोंसोरनि ओनसोलाव जौ जौखौ बे नरमेल माइरंजोंनो संजायो ना बेलेग मायबाफोर ओ मुंनि माइरंजों संजायो नों नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ फोरमायनो हागोन। माने जोंनि ओनसोलावबो गासैनि रोबोस इदिनो सेमानो जायो नालाय।
औ औ।
बिदिनो संनाय जायो आरोखि जोंनियावबो ओमफ्राय आरो इदिनो माइब्रा माइरं ओ न'नि माइरं इदि।
औ औ औ।
माइब्रा माइरंखौबो संनो हायो बिदिनो। माइब्रा माइरंनिया एसे मोजांसिन जायो आरोखि।
औ औ। ओमफाय नोंथांनि नोंथांमोननि नख'राव बे जौखौ सङो ना नोंसोरनि गामिफोराव सङो नोंथां एसे फोरमायदो।
औ बर' हारिनि नखरावथ' गासैनियावबो इदिनो संनायानो जाखायो। जौ गोरान गिसि जोंहानि नखरावबो संनाय जायो आरो।
औ औ।
गामिफोरावबो इदिनो
औ ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव बे जौखौ जेरावबो ओरैनो फोरबो हाबा माबा मोनसे ओ खर्माव थानायफोराव बे जौखौ बाहायो नामा गामिनि सुबुंफोरा?
औ बाहायो इदिनो बर'फोरनि हाबा खेराइ बिदि फोरबोफोराव गासैबो बाहायखायो आरो।
औ औ।
जौ नाङाब्लानो सोलिया बेबादिनो।
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो जेनेबा जों बरफोरा जौजोंनो बांसिनानो खोफौना थायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
ओ खायफा एबा जोंनि बर बिमाफोरा ओ जेनेबा जौ फाननानैनो नखरखौ सामलायो बिबदिनो जोंनि जेनबा जोंनि जा फरायनाय थानाय लाइमोनफोरखौ बेफोरनि जौ फाननाय फैसाजोंनो जेन'बा फरायहोयो। बिदिनो नखरखौ सुंथानानै लाखियो आरो। खायफाफोरा ओ नोंथांमोननि गामियाव बिब्दि जेनबा जौफोरखौ फाननायफोर माबाफोर नेमखान्थि दं नामा?
नेमखान्थि माने बिदिनोसै गासैबो लोङो बरफोराबो एसामिसफोराबो गासैबो लोङो आरो इदिनो माबा मोनसे खाना पार्टि सार्टिफोरावबो बिदिनो लोंनाय जायो बेखौ। ह
औ औ।
नोंथांनि न'खराव बिदि जौ सेरेब सावनाय जायोना जाया नोंथां?
अ जोंनि न'खराव गोदो सावनाय जायोमोन दा एसे खम बिबांखौ आंबो नुनो मोनदों। माने जौवा जौ लोंनाया खायसे मानसिफोरखौ जोबोद गाज्रिबो गाज्रिथिंबो लाांदों आरो जायबा बाहायनो रोंदों बिसोर जेनबा गा बिदिनो थाङाखै ओ बांसिन मानसियानो जौजों पबना थायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
बिब्दिनो जौखौ सङो जोंहाबो जेनेबा जौखौ जेनेबा ओरैनो नर्मेल माइरंजोंबो संजायो आरो माइब्रा माइरंजोंबो सङो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ माइब्रा माइरंखौ जों जेनेबा माबफोर फोरबो बैसागो मागो बिदि फोरबोफोराव जों जेनेबा आलासिफोर गामिनिफोर गामिनि रायजो राजाफोरखौ लोंहोनो थाखाय माने माइब्रानि जौ बिदया एसे आलादा जायो नालाय नोंथां। अ बेनिखायनो बे माइब्रानि जौखौ उम सङो आरो माबा मोनसे फोरबोआव।
औ नं
औ। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदि जौ फाननानै जेनेबा न'खर सोलिनाय जेन'बा गथ' फरायसाफोरखौ फोरोंनाय बिदि नुनो मोनदों नामा नोंथां?
औ नुनो मोनदों जोंनि गामि गफायाव बेबायदिनो बांसिनानो सोलिगासिनो थायो आरोखि।
औ।
एसे न'खराव फाइनान्सियेलि प्रब्लेम जानायफोरा
औ औ औ
जौ सेरेब सावनानैनो न'खरखौ सामलायलांनो हादों।
औ औ ओ नोंथांनि बाय औ औ औ नोंथांनि बादिब्ला जौ संनाया मोजांना गाज्रि एसे फोरमायदो नोंथां नोंथांनि बागै?
औ आंनि बायदिब्ला जौ सोंनाया मोजांबो होनजायो गाज्रिबो होनजायो मानो होनबा मोजां लामाथि लाङोब्ला मोजाङानो जायो गाज्रि लामा लाङोब्ला ग्लास गाज्रियानो जायो। माने निजेनि बा हायनायनि सायाव सोनारो आरोखि बेफोरो।
औ नंगौ नोंथा
निजे मोजां खामानियाव बाहायनो रोंब्ला मोजाङानो
औ औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाना फैबाय नङा होमब्ला?
औ नंगौ
बिदिब्ला ओ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय बे ओ दिनैनि जेन'बा रायलायनायखौ बेखिनियानो दोन्थसै नामा नोंथां?
अ जागोन दे आंबो जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां
औ दे होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथां।
बाय दे।
उम